आंबो नोंथां।
औ औ औ नोंथांङा दायो मावबावगासिनो नोंथां
अ दायोथ' नोंथां जिरनानै दंथ'यो नै ओरैनो आलां फालां।
अ ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखामाथ' जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो बिदिब्ला नोंथां
ओ जोहा सबायजों बै मा होनो साम'सो नोंथां औ गोथावानो नोंथां गोथावालाय औ औ नोंथांमोनालाय?
जोंनाथ' माबासो मैथाजों नासोमोन नोंथां।
गोथावानो माथो।
औ गोथावआनो होनांसिगोन माथो होननो ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय मारै सोलिगासिनो दं नोंथां नोंसिनिथिंलाय?
बोथोराथ' गोबां गरम दायो बारबो बारथ'वासै माथो दंफां सायायाव जिरायनानै दंङमोन आं दंनायालाय।
बिदिसो आरोना होमबा नोंथां। अ ओमफ्राय खबरफ्राथ' माबोरै नोंथां?
खबराथ' बिदिनोसै नोंथां मोजां गारजि गेजेरावनो दंथ'यो। माने माथो होनबावनो बिदिनो सलिगासिनो
अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्राथ' हाखांबाय दां ना नोंथां नोंसिनिथिं?
गायनाय फुनायाथ' नोंथां जोबजोबाखै गोदि गिदि दंबावो माने खोथिया थोलि बा न'ख न' खाथियाव थानाय एसे बेफोरबायदि दंला बायो एसे एसे
ओ बिदि आरोना होमबा नोंथां।
औ बिदिनो।
बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ दे फ्रियानो नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथां। सम होयोबा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन
अ बिदिब्ला नोंथाङा नोंसिनि एरियाव एबा नोंसिनि खाथियावहाय मा मा आबाद मावो आरो बैफोर आबादखौ माबोरै मावनाय जायो? बैफोरनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा आरो बैफोर आबादनि दामफोर खौबो खोन्थानो हागोन नामा केजियाव बेसे बेसे मोनो बैफोरनि सोमोन्दै?
अ औ दा जोंनि जेन'बा
औ
साखाथि बाखाथियाव आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ बि दिनो बुंनो हा-हागोन जे जोंहा मा होनो गोबां सुबुंफ्रा माने गोबां रो रोखोमै मावो आरो गुबुन बेलेग बेलेग आबाद मावो जेन'बा बेफोरखौथ' जों गासिखौबो मिनथिजोबा जाहैबाय नालाय नोंथां
औ औ औ
बिदिनो जेनेबा साखाथि फाखाथिबो मावनायफोरखौनो जेन'बा आं खोन्थानिसै नोंथांनो जोंहा दाथ' जेन'बा दैलां सम दैलां बोथोरावथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथांङा। माइ गायनायफोर दा जोंहा दैलांनि समावथ' फ्रायनो बांसि नानो माने आ माइ आबादखौसो मावो मानो होनोबा ओ जोंनि सुबुंफोरा माने बिदिनो माइ मा माइ आबाद मावनानैसो जेन'बा गोदोनिफ्रायनो जाबोनानै थांनानै दङ।
औ।
बांसिन जेन'बा बुंनो हागोन जे जोंहा माने जो जोंनि सुबुंफ्रानो माने आबादनि सायाव सोनारनानै थाखायोखा दा बे जेन'बा दैज्लां बो थोराव जोंहा मेइन आबादानो जाहैबाय आबाद आरो दा बे आबाद मावनायखौ माने ओ खायफा खायफा सुबुंफोरना जोबनानै थांबाय खायफा खायफाफोरना मावगासिनो सलिगासिनो आरो। बेजों लोगोसेनो जोंहा दैज्लां मेसें जेन'बा गुबुन गुबुन आबाद मावनायनि दा बेफोराव माखासे आबादफोर दङ' जोंहा जेन'बा भिन्दिफोर मावो, सबाय बिमा मावो जोगोनार, खुमब्रा, जुखाम। दा बेफोरखौ बेलेग बेलेग बोथराव मावनाय जायो आरो जेन'बा। दा बेफोरखौ मावनायखौ जों नुनो। बेजों लोगोसे ओ बानलु सिब्र' जायखौ बानलु राजाबो होननानै बुङो, गोबां मानसिफ्रानो दा बेखौ जोंहा मेसेङाव माने गोबाङै मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेयाव थ' गोबां खस्थ'खौ आं नुहरदों माने नुयो। माने नुनायाव औ दा मा नै जोंहा मानु सिब्रु आबादखौ बोरै मावो होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे लांदां फो थारथ' नांखागोन आबाद मावनो थाखाय। दा बै लांदां फोथार आबादखौ माने जोङो हालेव ग्लि जोबनानै जेब्लासिमहा ओ दुफु दुफु जाया अब्लासिम जोङो बेखौ फिनथाम फिनब्रै हालागै माने हालेवनांगौ जायो इदिनो हालेवनायो लोगोसे जोंहा बेवहाय माने हासारबो होफानांगौ जायो। औ दा बेवहाय माने जोंहा ओ बिदिनो बायदि माने रासायनारि हासारबो बाहायो लोगोसेनो जोंहा ओ ब्रयलार खि बायदि बेफोर गोबोरखि आसार बेफोरखौबो बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो जाहाथे जोंनि आबादा माने मोजाङै जायो। दा बेफोरखौ होखांनानै दुफु दुफु हालेवखांनायनि उनावहाय जोंहा मा होनो ओ बिदिनो मोनसे जेन'बा जोंहा लाइन बानायनांगौ जायो बानलु गायनो थाखाय। दा बे लाइन बानायनायाबोथ' जोंहा जेन'बा मान थियासो बानायोममोन आगोलनि समाव। दानि समाव दा मेसिनफोर ओंखारजोब्बाय, दा बे मेसिननि गेजेरजों मोनसे आलि बानायनाय जायो गोजौनो। दा आलि बानायखांनायनि उनाव जोंहा बेवहाय प्लास्टिक खोङो। प्लास्टिक खोंखांनानै बेवहाय जेन'बा ओ जोंनि जे बानलु सिब्र' जेराव गायगोन बेवहाय जायगायाव थुफ्लङो। थुफ्लुंनायनि उनाव जोंहा बे बानलु सिब्र'रखौ गायना होनाय जायो आरो।
औ औ औ।
दा बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां मु लि मेडिसिन बाहायनायनि उनाव
गोबां बायदिसिना मेडिसिन बायदि बाहायनायनि उनाव माने ओ आबाद मोजां माने आबादखौ मोननो हायो। दा बेफोरबायदिनो माने ओ गोबां गोबाव मेडिसिन बायदिसिना बायनायनि उनाव बे गोबां ओ देरो बा बेनिफ्राय फसल मोनो। दा बिनि राङा राङाहाय जोंना मा होनो बेसेना केजियाव ओ मा होनो गुजौ, दाइनजौ, स्निजौ बेबायदि जायो आरो। दा बेफोरबादि इन्काम होनायखौ जोंनि साखाथि बाखाथि नुदों। दा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि माखासे आबाद मावनायफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंहाथ' बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलावहाय माने खोनादोंना नोंथां? औ माने। गोबां आबाद मावनाय जायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जों माने बोथोर नायै बोथोर आबादखौ मावनाय जायो आरो। जोंहा मेसें बोथोरनि समावहाय बानलु सिब्रु आबाद बेबायदिनो जोंहा मा सबाय, सिबिं, बेसर बैफोर आबादखौ मावनाय जायो आरो आरो दैज्लां बोथोराव जोंहा मा माइ जुखाम आरो मा मा होनो फाथो बैफोरो गाहाय आरो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद होनोब्ला। गुबैयै जों माइ मा होनो दैज्लां समावहाय मावनाय जायो आरो दैज्लांनि समावहाय जोङो मानो थाखाय मावनाय जायो होनबा जोंहा माइआवहाय गोबां बिबांनि दैनि गोनांथि दं आरो। माने दै गोबां नांगौ जायो आरो दैज्लां बोथोरनि समावहाय। जोंहा मा गोबां अखा हायो बिनि थाखायनो जोंहा मा माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंहा। दैज्लां बोथोरनि समावहाय गुबुन आबादा बांसिनै जोंनि एरिया एबा जोंनि ओनसोलावहाय जानो नागिरा बिनिखायनो जों मा माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो आरो मेसें बोथोराव जोंहा सबाय सिबिं बेसर बैफोरखौ मावनाय जायो आरो मानो होनोब्ला बिसोरो मा गोरान ब बोथोराव जायो आरो गोरान बोथोराव जानाय आबादखायनो बिसोरखौ मा गोरान मावहाय मावनाय जायो आरो जोंहा गोरान समाव माइ आबाद मावबा जानाय नङा नालाय बेनिखायनो जोंहा माने बोथोर नायै बोथोर आबादखौ राननाय जादों आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो मानो बोथोर रानदों होन्ना बुंनो थाङोबा जोङो माइ आबादखौ जों मेसें बोथोराव दै गैयि जायगायाव गायबा जानाय नङा बियो रानजोबगोन। बिनिखायनो जोङो मेसें बोथोराव जाग्रा आबाद बैफोरखौहाय मावनाय जायो आरो। बिनि थाखायनो माने जोङो आबादखौ माने बोथोर राननायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बिदिन्थि बायदियै जों बुंनो हायोदि जोंहा मा दैज्लां बोथोरनि समावहाय माइ आबादफोर आरो मा होनो फाथो आबादफोर मावनायनि जाहोनानो जाहैबाय बे समावहाय मा होनो जोंनि आसाम हादर सायावहाय गोबां बिबांनि दैजोंहाय बुंना थाजोबो आरो हाफोरा बैफोराव जोंहा माखासे गोरान बोथोराव जाग्रा आबाद जिरैस सिबिं, बेसर, सबायबो बिदिखौ मावबा जानाय नङा रानजोबगोन बेनिखायनो आरो। आरो जों बुंनो हायो बैफोरनि मा होन बैफोरनि दामफोराबो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा बानलु सिब्र' आबाद जों जोंनि एरियायाव दा बांसिननानो बोसोरफ्रोमबो मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बैफोर मावनायनि जाहोनानो जाबाय बानलु सिब्रफोरनि दामफोराहाय आथिखाल मुगायाव जों गोबांनिख्रुइ गोबां जासिननायखौ नुनो मोन्दों आरो। बैफोर दाम जानायनि जाहोनानो जाबाय जोंहा बानलु सिब्रुनि दिहुनथाया माने जायगा लायै जायगाल' जायो। बेबायदिनो मा होनो बिनिखायनो बिनि बेसेना गोबां आरो मानोना
औ
बैफोरनि माने दिहुनथाइया जोबोद खम आरो माखासे मा होनो नांगौ जा नांगौ बायदि बिसोरो मा माखासे दारिमिन एबा कम्पानिफ्रा मोननो हाया आरो बानलु सिब्रखौ बिनि थाखायनो खोनानो मोनदों जों बानलु सि मा माखासे दारिमिनफ्रा डाइरेक्ट माने थिखोना लाङो होननानै मानो होनब्ला बेफोरनिफ्राय बिसोरो मा आसार बायदि रोखोमनि आसार एबा माखासे मा होनो मुलिफोरबो बानायो होननाय खोनानो मोनदों जोङो। बिनि थाखायनो जानो हागौ बानलु सिब्रनि दामा गोबां आरो आरो जोंहा मा माखासे बैफोर आबादखौ मावनायनि नेम खान्थिफ्राबो माने गोबां जुदा जुदा आरो। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला सबायफोरनि बेसरफोरनि बेफोरजों लोगोसे माइ आबाद जुखाम आबाद आरो फाथा आबाद बैफोरनि माने मावनाय आदब खायदाफ्रा माने गोबां जुदा जुदा आरो। जायनि जाहोनावहाय जोङो मा बोथोर नायै बोथोर आबादखौ मावनाय जायो जेरै जों बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादखौ माइखौ मारै मावो होनोब्ला जों बुंनाङो गिबियावनो जोंहा हाखौ एवलां नानै माने बेखौ फोमोननानै खोथिया मोनसे फोनाय जायो आरो खोथिया होननाय माइफोरखौ फोनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा मा माखासे बै माइखौ फोनो गोनां एबा गायनो गोनां हाफोरखौहाय ट्रेक्टरफोरजों एवग्लांनानै बिनि उनावहाय खारायनानै आरो बिनि उनावहाय मा खासे मा होनो दैखौ गोबां बिबांनि होनानै बैफोरखौहाय हाब्रु बानायनानै हालेवनानै माने बैफोरावहाय खोथियाफोरखौ फुनानै गायनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौ जोंहा मा दैज्लां बोथोराव गायोब्लाबो मा मेसें बोथोरनि समावसो मोननाय जायो आरो। मानो होनोब्ला जों माइ आबादखौ मोननो थाखाय जोंहा माखासे गोबां सम नेनांगौ जायो आरो नेनायनि जाहोनानो जाबाय माइ आबादा मा दैजां बोथोरनि समाव ओंखारा आरो बियो मा मेसें बो बेफोरोरनि समावसो ओंखारो आरो बेफोर बेफोरबायदिनो जोंहा माइ आबादखौहाय जोंहा मा जोंनि सुबुं माहारियानो आथिखाल मुगायावथ' जों बांसिनानो खासिजों हानायखौ नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव जों मेचिनजों हानायखौ जों नुनो मोनसै मानो होनोब्ला जोंहा मेसिनजों हायोब्ला जोंहा सानसेनि गेजेरावनो गोबां बुरजा हानानै आरो सानसेनि गेजेरावनो मारा होनानै बेखौ बाख्रि एबा माइ दोनग्रायावहाय गोरलैयै सोनानै दोननो हायो आरो बेबायदि जों नुनो मोनबाय आरो आरो फाथोनि बेलायावबो जोंहा मा फाथोखौहाय बिजौ जाखांनायनि उनावहाय बेखौ माखासे गोबाव सम दोननानै जोंहा मा? दिरुंबो दहुननो हायो आरो दिरुंखौ मारै दिहुननो होनो हायो होनब्ला जोंहा फाथोखौ गिदिर गिदिर जायोब्ला बेखौ सिखाजों दानफायनानै मुथा खानानै दैफोराव गारसोमना दोनोब्ला बैफोरनि बिगुरफ्रा सेवनानै माने जिरजायो आरो जिरोब्ला जोंहा बे मा फाथोखौ जिरनानै सानानै माने दिरुं हिसाबै दिहुननाय जायो आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावाब जाबाय दोनथ'लनोसै नामा नोंथां?